हेल' औ नोंथां।
खानादों ना नोंथां। अ अ बिदिब्ला जों दिनै दावबायनायनि सायावनो रायलायनोसै नामा नोंथां सावरायनोसै नामा।
औ सावरायजायो नोंथां‌ औ सावरायजायो।
दा नोंथाङा दे नोंनि दावबायनायनि फारसे एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां। बबे बबेयाव थांखो मा मा माने एक्सपिरियेन्स जाबोखो
नंगौ नोंथाङा औ औ दावबायनाय होनोब्ला जों जोङो अ माने जेसेबां हायो जोङो दावबायनांगौ। जाहाथे जोङो माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथियो। बा जोङो माखासे माखासे नुयै जायगाफोरखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंनि ओ जों बि टि सि आवबो गोबां माने जायगाफोर दङ दावबायथावना। बा हाजो-हाला माने ओ सोमखोर मिथिंगा। सिगां माने एकदम समायना-समायना जायगायाव जों थाङोब्ला गोसोखौ गोजोन मोनो ओ जोंनि ओ जों माबा मोनसे दुखु खस्थ' बा टेनसन जानानै थायोब्ला जोङो ओ बेयाव थाङोब्ला जोङो स्रां मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ उदालगुरि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव दङ जोंहा ओरैहाय भैरबकुन्द' ओ बिनि उनाव जोङो ओ बिदिनो भैरबखुन्डनि जोङो अरुणाचल हाजोनि सेर सेर बेरायनो हायो। ओ ओमफ्राय ओ बाक्साफोराव जोङो बेरायजायो। जेरै सकि बेफोर माने ओ पिकनिक जाहैनायजों लोगोसे जोङो ओ बायदिसिना मिथिंगानि महरखौ बैयाव थांनानै जों नायहैनो हायो। बिदिनो गोबां दङ ओ क'क्राझारफोरावबो दङ गोबां जेरै स'रलपारा उम लोगोसे लोगोसे आरो जोंहा ओ मानास ओ मानास हाग्रामा दङ औ लोगोसे आ आरो मा दंमोन नोंथां ओय बेयाव ओ चिखना औ सिखोना जाहार ओ सिखोना जाहार जोंना हाग्रा हाग्रामा दङ।
औ
ओ लोगोसे आरो जोंनि बि टि सि आव माने गोबां ओ बेफोरबायदि दावबायथावना जायगा दङ जोंनि बैफोर हाग्रामाफोराव जों दावबायोबा माखासे ओ नुयै बि फिफां लाइफां ओ बेनदों बेनलाफोर जों नुनो मोनो। आरो ओ लोगो जोङो बायदिसिना जिब जुनार ओ फोर जोङो नुनो मोनो नुफि जेरै जायखौ जोङो ओ मोगथाङाव नुवाखैमोन जायखौ जों मबाइलावबा मिक्सारफोरावसो नुनो मोनदोंमोन बोयफोर बा जिब जुनारखौ जोङो खाथियाव नुनानै माबायदि बिनि महरखौ जोङो मोनदांनो हायो
नंगौ
ओ मोजाङै मिथिसिनो हायो आरो जोङो दाउ बये जेबा बै जाय दावबायहैनानै जोङो नायदिंहैयोब्ला औ बेबायदिनो नों नोंथाङाबो माने गोबां बिदि जगा जायगाफोर दावबायनानै नायफैबाय नामा नोंथाङा
नंगौ नोंथां आङो दावबायबाय आरो बिदि माने नेसनेल पार्कफोरावबो आं थांनाय जाबाय ओ जेरैहाय रायमना नेसनेल पार्क मानस नेसनेल पार्क आं बिदियाव थांबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो आं सिराखाना होननाय बुस्थुफ्रावबो थांबाय जिउफोरावबो आं थांबाय आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा बे ओ गवा नि जुगफोराव
औ नंगौ नंगौ नोंथां आं बे गुवाहाटिनिनि बागैनो बुंनो नागिरदों आङो गुवाहाटीनि जिउआव थांबाय आरो आंहा बिराद मोनसे बिराद गोजोननाय मोनदों जि बुस्थुखौ नुफेरा जिराब जिराब नाङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां औ
बे जिराबखौ जोङो सानै लोगोजों थांदोंमोन दाना जों गोजाननिफ्राय नुहरदों माने माने बे खर' समावहै जेबो समावाखै माने स्टेटु बायदि थानानै दं मोनथिबाय ना ओफाय जों सानबाय औ माथो जिरादनि माने स्टेचु खालामबाय बिदि आरो जोंना सानैजों बिरादनो एदम माने बिराद बेखौनो नुनानै बिराद गोजोनबाय जों माने स्तेथु साननानैनो आरो हाबाय जेब्ला खाथि थियाव थाङो खरआ मावबाय माने नोंथां मिथिबाय ना ओरैनायलाय नायलायनायबाय मने होनबा गोजोन्नायानो आलदा लेभेलाव थांबाव माने बुस्थुआ मे नुफेरै बुस्थु बे बुस्थुखौथ जों नुनो थाङाना नोंथां बेखौ नुनो नुनो थाङा माने गोजोननायानो आल दा आलदा लेभेलनिसो माने बुंनानै फोरमायनो हायो बेबायदि गोजोननाय नांदो आरो नोंथां औ ओमफ्राय बिनि उनाव जोंङो ससे थांलायबाय बे सिङावनो आरो होनबा ब्लेक ब्लेक केब ना मा होनो बिदि खौ गोसोम मावजिना मा होनो एखदम एसे बाराय गिनोथाबो नङा माबो नङा बा बेफोरखौ नुलायबाय आयेव माने जों बुस जिबौ माखासे लेखायाव फरायनो मोनै बुस्थुखौबो माने आं बेयाव नुहैबाय नोंथां ।
नोंगौ नोंगौ
नामखौ मोनथिबाय मोजां मोनबाय एकदमबारे बिराद मोजां नुबाय आरो ओमफ्राय हिपख हि प मोन नामा नोंथां? हि प फट मास नामा इयो इखोबो
जलहस्थि जों बरआव जलहस्थि ना मा बुंङो नोंथां ।
अ उम हि प हिप हिप ना मामोनथाय बियो र आं बावबाय किन्थु हि प आं बावबाय जायखिया बेखो माबा मोनसे नुबोदो आरो बेदिनो मोनसे
ओ दैयाव थानायमोन नामा नोंथां?
बोरियावसो दंमोन बियो बोरियावसो दंमोन हि प नङामोन बियो औ ए आं बावबाय बा अह अह नोंथां । बियार बियार मुफुर मुफुरसो मुफुर । बावदों नोंथां बावदों औ औ मुफुर मुफुर सो नुबोदों माने बिराद माने मुफुरखौबोथ जों नुफेराखै उन्दैनियाव खोनायो माने जोंनि जायगायावहाय जों खोनायो माने होद उमुगा गोदोहाय मुफुरजों खमलाय बोनानै देरहाना फैदोंलै बेबायदि आरो ओमफाय दाना मुफुखौनो आं माने बेयाव नुबाय माने बिराद गोजोननाय मोनलायबाय। माने नुफेरै-नुफेरै बुस थुखौ आं बेवहाय नुजोबदों आरो।
नंगौ औ।
खौ मै होनो जायखौ मोसौबायदि गिदिर-गिदिर मै जाद थाया होनबा नोंथां। मैया बेफोरखौ नुबाय। माने गोजोननायानो गोजोननाय आरो ओंखायनो आं बे जुआवनो दिनै जुनि बारैनो आं एसे बुंबावसै। गोलेर। नोंथां गोलेर जोंथ' बेखौ फरायबाय था नासो मोनदों गोलेरखौबो आं बेयाव नुनानै बिराद गोजोननाय मोनदों माने माने नुफेरै बुस्थु नुनाय नालाय नोंथां बे दावबायनानै आं बेखौ नुनाय। बाय आरो। बेरायनायनि थाखायसो नुदों बेरायामबा आङो गामियाव। नाय नङामोन। होमबा नोंथां आंनि बे दोनैहाय। आं मेगन मेसेबानो बैफोरनि सावगारिया फैयो। आं दोनै खोन्थानो हायो उमुग उमुग बेबाय बेबायदि होननानै उमुग जुनारा ओरैबायदि-ओरैबायदि होननानै आं दा खोन्थानो हायो आरो। आरो। आरो दस। ससे-ससे थाबाय लांलायबाय माबा मोख्रा नुबाय माबा दुरुङाव थानानै अउ बिदि बारो आरो ना बिदिसो होननानै। मोख्राया बियो औ ओमफ्राय मास एदाव हरो आरो बेबो होननानै माने आरो बांसिन बेबो हब्रायो आरो मोख्रायाबो। बेबायदि। मोजां नांबाय माने। आरो ससे थांना नोंथाङा। दाना गान्दा। गान्दा नुलायबाय नोंथां गान्दा। ओ गान्दाखौ मैजों ज' हगारजाबनानै दोननाय नुदों। माने मैबो नुबाय गान्दाबो नुबाय आरो बेहाय।
औ-औ।
फिसा-फिसामोन। जों नुनाया बेयावहाय। ओमफ्राय आरो फैनानै माबाखौ नुलायबाय नोंथां टाइगारखौ।
औ औ।
मोसाखौ नुलायबाय दाना मोसाखौ एसे गोजाननिफ्राय नुहरनाय जादों।
आंङो औ।
गुबुन खोमा माने बुस्थुआ आंनि साननायाव बे क्लन बानायनायासोमोन नामाथाय। खिन्थु आं। बारा माने एसेबां माने जों सिनेमाफ्राव नुयो। बेबायदि स्ट्रं नुवाखै आं बुस्थुखौ। खौहाय। एसे माने दुरबल नुदों आरो ना जानायफोरा खमि जादों ना मादोंथाय। ओं बेखौ मोन थिला खिन्थु आं मोसाखौ एसे दुरबल नुबोदों आरो नोंथां बेवहाय।
औ औ।
औ मोसा ओमफ्राय सिंहखौ नायनो होननानै नेदोंमोन सिंहखौ नुवासै बुस्थुआ खिन्थु गोलेरखौ बिराद नुबाय बाब आरो जेनेबा ब्लेककेटनो माबा मुफुर बेफोरखौ फुरा नायनानै फैजोबदों नोंथां बिराद गोजोननाय मोनदों आङो। ओमफ्राय जिबौबो नुदों। जिबौ नुदों। ओमफ्राय जिबौ नायनानै आंहा बारा गोजोननाय गैया नाथाय बेनो रोखोम रोखोमनि जिबौ नुदों। खिन्थु जिबौ गिदिर होननानै बुङोबा आं ओ जों जोंनि जायगायावबो नुखां नुबाय आरो जों बेखौ उद फोरखो गिदिर गिदिरखो ओंखायनो माने जिबौखौ आं फिसा फिसा नुबोदों आरो खिन्थु रोखोम रोखोमनि जिबौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ।
दा नोंथाङा बबे बबेथिं थांनानै फैखो नोंथाङा ओरैनो आरो मा मा जेनेबा नुफेरै बुस्थु नुबोदों बेखौ नोंथाङा खोन्थादो।
औ ओ आंबो बि दिनो दावबायदों। दावबायनाया एसे एनै ओ थिग ओ आंबो बे ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे जुआवबो दउ जुआव दावबायदों। ओ जुआव दाव बयनियाव बि दिनो गोबां समनि माने जायफोरखौ जोङो नुफेराखैमोन खोनादोंल' खोनादोंमोनल' बा जोङो लेखा आव नुनो मोनदोंमोन। आ बिनि ओ फट'फोरखौ सावगारिफोरखौ बेफोरखौ माने मोगथाङाव ओ बेयाव थांनानै मोगथाङाव माने नुहैजोबदों आरो नुनो मोनदों ओ बेयाव नुनानै माने जोबोद ओ गोजोन्नाय मोनदों आरो माखा से बुस्थुफोरखौ मोनदांनो हादों आरो माने औ ओ बे जुनारा बेबायदिसो बेबायदिसो होननानै जों बेबायदिनो हमदां हा आरो बेनि अनगायैबो ओ आरो जोङो
औ दा
गुवाहाटियावनो थानाय जायखौ साइन्स मिउजियाम औ बे बेयावबो थां थांदों। साइनन्स मिउजिया मुजियामाव थांनानै बायदि रोखोमनि बिगियानारि माखासे आगजुफोरखौ नुनानै मोनदों ओमफ्राय आरो बेयाव बे साइन्स मिउजियामाव मोनसे बिराद मोजां दङ नायनो सिङाव हाबलांनो हायो माने बेखौ एकदम माने गुबै बायदि नुयो आरो जाय जों खयला जावग्रा खैला जावग्रानि माने गुबै गुदुं जायखौ माने गुदुं बायदि मान सेम थु सेम बिदिनो एखे दङ आरो औ औ बेबायदिनो माने खैला मान रियेल खैलायाबो दङ आरो बेयाव नोंथाङा बेबायदियाव माने हाबलांनानै नायोब्ला माने एकदम रियेल खैला जावग्रा गुदुंङाव हाबनाय बायदि मोनो आरो- बेयावथां बेखौ नुनो मोनदों बै साइन्टिफिकजामाव लोगोसे आरो बायदिसिना बिगियानारि दा दाजिमारि सोरबा आगजु- फोरखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे बेयाव जोङो अखाफोरा माबायदि जायो। साना माबायदि जायो बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों माने बेफोरखौ फिनानै मोनदों आरो बेयाव दावबायहैनानै बिनि बागै मा बिगियाननि बागै बेबायदि आरो नोंथां बिनि अनगायै आरो नोंथाङा दावबायबाव दं नामा ब हाबाफोर
आं दावबायदोंमोन नोंथां आंङो मालाबा लोगो मोनबा नोंनो खोन्थाफिनसै दिनै समाबो जोब्बाय जोंना आं बे समाव दोनथ'नोसै सानबाय नथां औ औ औ